हेलौ।
औ। खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां ‌। गोजान मोनो गोजोन मोनाबिलि बावहरनाय थाबाय।
ओ आहाब आंबो आंनि फिनबायबो गोजोन मोनाबिलिनि बावहरग्रोनाय थाबाय। होमबा जोंहा जागायनोसै दिनैनि ट'पिक जों।
औ दे।
अ जाहा मा टपिकमोनलाय?
जों दिनै अरुणचल प्रदेशनि सायाव सावरायनोसै।
ए जागोन दे होमबा जागायजेनसै ना औ। अरुणचल प्रदेश जोंनि आसामजों नांजाबनाय बेयो मोनसे ओ स्टेद। जों बुंनो थाङोब्ला ओ। जेब्ला इण्डिया दों चाइना दों जेब्ला नाइनटिन सिक्टिजु सिक्सटिटुआव सिक्सटिटुआव माबा जादोंमोन जुद्ध' जादोंमोन बेयो अरुणाचल प्रदेशनि थाखायनो जादोंमोन आरो बियो मोनसे स्टेट आरो बेयाव बेबायदि गोबां ओ समायना रमायना हाजो हाला आरो लोगोसे बिफां लाइफां आरो लोगोसे गोबां गोजौ गाहाय खायलें सिदा लामाजों जोङो थांनाङो ओमफ्राय जोङो अरुणाचल मोनहैयो। जोङो बुंनो थाङोब्ला बेयाव गोब बां गुबुन गुबुन बेबायदि जायगा दोङो आरो बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन जायगाया जादों टावां। ओ बेयाव ओ गोबां मानसिफोरा बेबायदि थाबायनो थाङो आरो गोबां गोजान गोजाननि मानसि गुबुन गुबुन दिस्थ्रिक गुबुन गुबुन स्टेट बेबायदि आसामनिफ्राय एबा गुबुन ओ भारतनिनि भारतनि सिंनिफ्रायनो एबा बाहारनिफ्रायबो बेबायदि गुबुन गुबुन मानसिफोरा थाबायनो फैयो। जों मिथिनो मोनोदि जेब्ला जोङो टावां बेरायहैयो अब्ला बे हा बेवहाय जोंङो थांनाय लामायाव सिला टेनेल मुंनि मोनसे टेनेल मोनो जायखौ जोङो मिथि मिथियोदि बि सिला टेनेलखो सासे सिख्लानि फ्राइ बेबायदि मुं दोन्नाय होननानै। आरो बियाव जोङो जेब्ला बेयाव सहैयो अब्ला जोङो बेयाव गोबां आर्मि केम्पफोर नुयो बरडार खाथि जाहैयो नालाय आरो लोगोसे बि सिला टेनेलनि गोजौनिफ्राय जोङो गाहाय सिं नाहरोबा गोबां समायना सोमखोर भिउफोर नुहरो आरो गोबां बेबायदि समायनाफोर भिउफोर नुहुरो आरो लोगोसे गोजां बोथोर हमयाव ओ बियाव बरफजों बुंफबनानै थायो गुफुर समायना बरफ गो ग्लियो आरो जेब्ला जों थाङो अब्ला जोङो जेब्ला नायो अब्ला गुफ पुल नुयो। जोङो बेबायदि मोनदि गावगायनि गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो लोगोसे जोङो जेब्ला टावां मोनहैयो अब्ला बेयाव गोबां सिनारिफोर दोङो जेरै जोंङो वाटार भल नुयो दै बाज्रुम होनो बर'आव आरो लोगोसे जोंङो बेयाव गोबां बेलेग बेलेग जायगाफोर नुयो आरो मुंदांखा बयनिख्रुइबो मिथिजानाय जायगाया जादों माधुरि लेक जों मिथियोदि बि माधुरि लेग आव बलिउबुडनि सासे एक्टर मुंदांखा बिथाङा बेयाव ओ फिलिम बनायदोंमोन बेनि थाखाय बे मादुर लेकआ ओ मुंदांखा आरो बेयाव गोबां मानसिफोरा बेबायदि ना-नायनो थांङो। आरो लोगोसे मोनसे टावांङावनो मोनसे से बुद्धा मन मन्दिर दङ बे बुद्धा मन्दिराबो जोबोर मुंदांखा। आरो बेहाय बेहायबो गोबां मानसिफोरा बेबायदि थाङो बेरायहैयो जायगाफोर नायहैयो आरो लोगोसे जों बुंनो थाङोबा इटानगर बेबायदि राजथावनि होनजायो। जोङो बेयावबो गोबां समायना रमायना भिउ पइन्टफोर नुयो आरो जों बुं बा जोङो मिथियोदि जि अरुणाचल प्रदेश बियो हाजोनि थाखाय मुंदांखा मानो होनबा बेयाव गोबां सोमखोर सोमखोर हाजो दोङो। आरो गोबां समायना रमायना जायगाफोर दोङो जायनि थाखाय बियो जोबोर मुंदांखा। आरो लोगोसे बेयावहाय बेबायदि ओ चाइनानिफ्राय बोहैफोनाय बेबायदि मोनसे दै दोङो आरो बे दैयाबो जोबोर मुंदांखा आरो गोबां गोबां बेबायदि जायगाफोर दोङो जेरै जों बुंनो थाङो बमजिला बमजिलायाबो हाजो सायाव बेबायदि मोन से लुजानाय मोनसे नोगोर होनजायो एबा ओनसोल होनजायो जेराव गोबां न'फोरा हाजोआव बनायना खायलें खायलें आरो जोङो थाङोबा जोङो गोबां गोजौ गोजौ ओ लामा गाखोनो गोनां जानां जायो आरो बेयावहाय बेबायदि गोबां मानसिफोरा जेब्ला टावां बेरायहैयो अब्ला बेवहाय थाहैयो आरो जों मिथिनो मोनो खोलाबथां आरो गोबां जायगाफोर दङो बेबायदि अरुनाचल प्रदेशाव जाय जायगाफोराव मानसिफोरा जोबोर बेरायहैयो आरो थाबायहैयो। मानोथो हमबा जोङो अरुणचल आरो मिथिजानाय बेबायदि मोनसे ओ स्टेट होनजायो नंगौदा ना? आरो लोगोसे जोङो मिथियोदि अरुनाचल जायखौ जोङो जोंनि बेबायदि आसामनि नांजाब नाय मोनसे स्टेप होनना मिथिनो मोनो आरो लोगोसे बेवहाय बेबायदि गोबां ओ बेबायदि फिसा बिला टाउनफोर दङो जाय टाउनाव जोङो जेब्ला बेरायहैयो अब्ला जोङो थानो मोनो रुमफोर थानो मोनो हटेल थानो मोनो। खोनादोंना? आरो लोगोसे जों मिथियोदि बियो गोबां मुंदांखा जायगा आरो बेजों लोगोसे गोबां समायना रमायना दंफां लाइफां बिफांफोर आरो लोगोसे जों मिथिनो मोनोदि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन बेबायदि मोनसे इटानगोर जेराव गोबां मानसिफोरा थाबायहैयो आरो लोगोसे बेयावहाय गोबां मुंदांखा खा मुंदांखा स्कुलफोर दोंङो बेबायदि जोंङो मिथिनो मोनो रुपा बे रुपायावबो जोंहा दङोदि मोनसे मुंदांखा स्कुल जायखौ जोंङो रुप्लेन स्कुल होनना मिथियो आरो लोगोसे कामिं भेलि आरो लोगोसे दकिलु। गोबां दोंङो। आरो लोगोसे अरुनाचल अरुणाचल प्रदेशआव गोबां बेबायदि मुंदांखा खोनादोंना?
औ औ।
औ दे ओमफ्राय नोंथांनि नोंथांनि साननाया अरुणाचलनि फारसे मा सानो?
औ नंगौ नोंथां बुंनाया गाससिबो सैथो। दा अरुणाचल बुंङोब्ला जों थारैनो हाजो जायगा होननानै मोनथियो। आरो बे बेसेबा गुवार गिदिर। बे चाइना बरडार आरो जोंनि भुटान बरडार आरो जोंनि बे आसाम हादरसाद नांजाबनाय मोनसे हादोरसा। आरो बेयाव बांद्राय सुबुं अन जमा गैया। आरो बेयाव माने सुबुं अनजिमाया जोबोर गोबा आरो थारैनो बिथांमोननि हादोरसायाव जोबोर माने सान्थि भाबै बिथांमोनहा जिउ खुंनानै दं। आरो बिथांमोननि रांखावरिनि हालोद दा जोबोर मोजां। बिथांमोना जोबोद दडेभलपमेन्ट सोलोंथाइ लानानै आरो बिदिनो गासै बिथिंङावबो काल्सार गासैङावबो जोबोद मोजां आरो बहु-बहु हुद डेभलप आरो दा बुंनो थांङोब्ला अरुणाचल बुंङोब्ला जों गाहायै माने थान्दा जायगा होननानै जों मोन्थिनो मोनो आरो बिनिनो आरो थान्दा जायग्लाव जायगाब्लाबो जाय माने जायगाया ओनसोला माने चाइना बरडारजों नांजाबानाय बे जायगायाव जोबोद गुसुसिन जायो नोंथाङा दुबिफोरनिफाय दाउआ दावन हादोरफोर गोसोसिन जायगा आरो बेजों लोगोसे बिथिं थांङोब्ला आरो इटानगर साइद जोंबो आरो गोथौ सिङाव माने बुहुद थान्दा दा बुंनो थांङोब्ला अरुणचलनि दा प्रेजेन्ट माने दासान्दि राजथावनिया जाबाय इटानगर जोंङो थारैनो इतानगराव थांबाय दा इटानगराव थांङोब्ला गफुर जानानै जोंनिफ्राय राजगर जानानै हाबलाङो आरो लामाया मोजाङानो आरो इटानगर सहैब्ला माने जोबोर मोजां गोदोर नोगोर आरो थानाय सुबुं बायदि राव रायज्लायग्रा गासै माने सुबुंफोरखौ गोबां सुबुंफोरखौ माने गोबां हारिनि सुबुंफोरखौ बेयाव लोगो मोनहैयो आरो माने बिनि थासारिफोरा जोबोर मोजां आरो बे इटानगरा एसे प्लेन जायगायाव दङ बांद्राय गोजौ गाहाय नंङा आरो ओरै सानजा सोनाब फारसे जोङो थांब्ला बिथिं बालिमु जानानै थांजायो आरो बिथिं थांब्ला जोङो बिदिनो खालाकाटां बमदिला बिदिनो दिरां आरो बेफोरखौ बारलांनानै जोङो ओरै ओ टिपि जाय फालु फुंगिं बो-बो फिनो हायो आरो बे बुम जिल्लानिफ्राय गोजौ फारसे थाङोब्ला जोङो टावां मोनो दा बे टावां थांनायाव माने एसे गासैबो माने मानसिया मा थांनायाव माने हहस जाया माने लामाया बुहुद गुसु आरो खायलें खैलें जाहोनाव गोबां मानसिफोरा हान्थिलांनायाव गारि बासफोराव माने खस्थ' मोनलाङो। खस्थ' मोनलाङो दा बे बे अरुणाचलाव दावबायनोब्ला जों थारैनो जोंनि आसामनि बायदि सरासनस्रा थांनो जाया बेयाव जों माखासे ओ मुवा बेसादफोरखौ लाफानो गोनां जायो जेरै लंपेन्ट गस्ला बिदिनो गोजांनायाव गाननो जेकेट बेफोरखौ जों लानो गोनां जायो। आरो माखासे जाग्रा आदाफोरखौ जों लानांगौ जाहाथे लामा सामा गारिफ्रा गाज्रि जाबा जेन उखैजानै थानाङा राननानै थानाङा मानो होनब्ला सुबुं अनजिमाया जोबोर खम जानायनि जाहोनाव दुखान आरो बिदि टाउन जोबोर गोजान गोजानाव दं। दा जोङो बे बोरै बालिमुं जाना थांब्ला खालाकाटाङाव मोनगोन आरो खालाकाटांनिफ्राय बिथिं देन्जिगाव मोनगोन दन्जिगावआव आरो गोबां आबाद थारैनो बे आबादखौ नुनानै जोङो गोजोननाय मोनो बिनो कफि बिदि बेलाहि मथर गोबां गुवार फोथार माने प्लेन बायसा प्लेन समान जायगा दं गोबां आबाद मावो आरो बिनि खायनो जोंनि आसामाव गोबां फैयो बायदि आरो बिनि ससे थांबाव्ला जोङो सेरगाव होननाय जायगा। गा मोनो आरो जोबोर समायना बेयाव गोबां मानसिफोरा फट' सुट लानो थाङो आरो बिदिनो फिलिम एलबाम भिडिअ' सुटिं खालामनो थाङो रिल्स बायदि बायदि आरो बिनि एसे खोला जै हाबनाय लामाजों थांबा जोङो थारैनो मोनसे समायना रमायना आपेल बागान नुनो मोनो जायहा अरुणाचल हादोरसानिनो गिदिरसिन गभमेन्टनि माने बे आपेल बागान आरो प्राइभे प्राइभेटरावबो दङ दा बे गभमेन्टनि जानायलाय गिदिरथार आरो जोबोद मोजां ओरैनो बेखौ जोङो बेनि आपेल फिथाइ थायनाय नुहैनोब्ला जोङो आगष्ट मार्चाव थांब्ला जों नुयो आरो थारैनो जोङो जानोबो मोनो बिदि बायनानैब्लाबो बिनानैब्लाबो आरो जोङो फोर लानोबो जोबोर मोजां जायो दा जोङो बेयाव थांनानै बिसांखौ आङो मोनथिबाय आरो उनफोराव जोङो सावराबावनोसै नोंथां समा जोंहा जाबाय। अब्ला जों एसेयावनो दोनथ'।
औ औ दे।